हेल'
औ।
औ औ दे नोंथांना खबरा बोरै।
आंना खबरा मोजाङानो नोंथांनालाय।
ओ आंनाबो थिगानो खबरालाय बिदिनो। बुंनो थाङोब्ला आरो। बे समाव नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदों एसे फोरमायना हो।
ओ नों। थांदों आङो बर'नि जेरै जाग्रा जेरै बर'आव ओ बर'नि फोरा जेरै ओ बर'नि माबाया। ड्रेसा मा बेफोरनि सोमोन्दै आङो नोंथां राययज्लायनो राय्लायज्लगोन ना नोंथां।
दखनाफोर नामा।
औ।
दखना।
औ।
दखनाखोथ दखनानि बागैबाथ बरा एसां आइदिया गैया आंहा।
अ जेनेबा नोंथां जेरै। बरनि जि दखना थायोथ बि मा होनो नोंथांनि मतेबा।
दखनाया जाबाय बरनि बिदिनो मोनसे नेरसोन जोंनि बर'नि। जायखौ जों जायखौ बर' सुबुं होननानै बर' आइजो होननानै जोङो सिनायथि मोनो एबा सिनायनो हायोथ अब्ला। ओ जे दा खनाया जोंनि ओ आइजो माहारिफोरनि थाखाय। बे जोबोर गोनां मानो होनोब्ला बियो जोंनि। बर'नि। मोनसे सिनायथि बे गैयाबा जोंहा बर'फोरा। सिनायथि होननाया गैया नोंथां। आरो हौवाफोराबो औ बुं
जेरै आइजोफोरनि नाखाय दं जेरै जोंनि बरयाव दखाना थावसिखौ गानो
औ
आरो हौवाफोरनिया जेरै दाबसा जि आरनाय माबागानो
उम।
आरो नोंथां जोंनि जि बरआव जि मैगं थाइगं जायो बरनि मैगं नोंयोथाङा एसे फोरमायनो हाख खामनो नामा जि मा मा नेम दङ।
औ बर'नि मेगंफोरा
औ।
बर'नि मैगंफोरालाय बिदिनो दोङो बिदिनो गोबां गोबां जेफोरखौ जों ओ खायफाखौथ' आं गोसोआव गैया। मोबो माने फोरखौ बुंना होनो हागोन आं। जेनेबा सेथियावनो ए-एकनंआवनो थाखायो इदिनो अनला थायो। ओमफ्राय नैथियावफोराव थाबाय यैदिन नारजिफोर थाबाय। आरो बिनि उनाव ना आमबाथेन आलौ भाजि फोरबायदिखौ जोंनिया लानाय जायो आरो। खिनथु एक नम्बरफोराव हले यैदिनो अनला संनाय अमा बेदर संनाय आरो बेफोराबो गोबांनो आलादा आलादा रोखोमनि संनाय थायो। जेनेबा जोंनाथ' हाबाफोर जोबखांनायनि उनाव हाबा जोबखांनायनि उनाव बिदिनो नारजिफोरखौ संना होयो नोथ थागौ मोनजाफेरबाय जानो हागौ औ ओमफ्राय बिदिनो हाबानि नालाय अमा बेदरखौनो जानाय जायो अमा बेदर जायो अनला होयो बा बर हारि होयो आरो बिदिनो अनेक थादेरो नाथाय बेफोरो अनलाफोरा जोंनि बर'नि मेन मेगं। एक नमबर मेगं। आरो बेखौ अनलाखौ जोंङो दाउला खासिफोरजोंबो जों जानो हायो।
औ
औ
उम दाउला खासिदोंबो जानो हायो ओमफ्राय बिदिनो आलु सालु होदेरनानै जानो हायो आरो बे अनलाखौ माबायदि संङो एखौबो आं एसे बुंना होनोसै नोंथांनियाव। जेनेबा अनलाखौ संनोब्ला ओ गिबियावनो माइरंखौ माहाय दैयाव फिसिना लाग्रोदो फिसि फिहदो ओमफ्राय एखो माहाइ दै बेसेबनानै माबायाव होदो थबसियाव होदो
अं
ओमफ्राय दांना होदो देनाया टक टक टक दे। अमबानिनो मोजां दैदो गुन्दै खालामदो ओमफ्राय बेखौ अनखौ ग्लब ग्लब गोदौबाय हानाय मैगंङाव होना होदो नोंथांङा मैगंखौ बिलाहिफोरजोंबो संजायो। एसे बिदि खालामदो ओमफ्राय अनखौ होना होदो होमबानियानो जाबाय अनला।
अ
फाय नोंथांङा। माबाबो एड खालामनो हादेरगोन बेदरबो एड खालामनो हायो अमा बेदरबो होनो हायो ओमफ्राय दाउला खासिबो। दाउबो होनो हायो बयलारबो होनो हायो जेबो बिदिनो प्रब्लेमलाय गैया। ओ
दा नोंथांङा आं मोनसे सोंबावनो नोंथांनियाव जि जोंनिया ओं बैसागु जाब्ला मा प्रग्राम जाब्ला जि सिगांनि मथेबा जोंनिया सिफुं खामबिफोरखौ दामोमोन ओमफ्राय दायो ओ जोङो नुनो मोनो जि इलेक्ट्रनिक माबाखौ जों दामो जेरै ओ इलिट्रिक गिटार बेस ओ किबर्ड बेफोरखौ दामो। दा सिगांनि मथेै जेरै खाम सिफुंफोरफोरखौ दामोमोन। बिखौ दामनाया साबसिन जायोना ना बेफोर किबर्ड दा खारनाय बुस्थुफोरखौ दामनाया मोजां।
ओ आंनि मथेबा जोङो ट्रेडिसनेलखौ जोङो सेथियावनो दोनग्रोनांगोरगौखा। मानो होनोबा बेयो फोर गैयाबानो जोंनि बर'नियाव जेबो सिनायथि गैखायाना। बेनिखानो सेथियावनो ट्रेडिसनेलखौ दिननांगौ ट्रेडिसनेलखौनो नाइन्टि पारसेन्ट जोङो सिगाङाव दिनांगौ आरोस स्टेजफोराव बिदिनो पारफरमेन्स खालामबोला जों बेफोरखौस जेनेबा खाम सिफुं जथा। खेराइ खेराइ मोसानाय आरो माबायै अनेक बिदि मोसानायफोरखौ जोङो गिग्रोनांगौ। आरो जेनेबा दायो समफोरावथ एसे आपडेट जाबायथ समजों लोगोसे आपडेट जानो गोनां जायो।
औ
बेनिखायनो बक्सफोरजों जेनेबा माबानायाबो गाज्रि नङा नाथाय बेफोर खौ एसे खम बाहायनानै ट्रेडिसनेलखौ बारा बाहायोबा आंनि मदैबा आं थिग सानो आरो मानो होनोबा दानि जुगजों जोङो एसे बिदिनो समानै खारफालांनांगौ बेनिखायनो थागोन बेब फोरबो किबर्ड दामनायफोराबो खिन्थु बहद खम थागोन आरो नाथाय जे बिदि ट्रेडिसन बेखौ जोङो सेथियावनो दिननांगोन बे खौ जोङो अरायसम जोङो लानांगोन आरो बावगारनो मोननाय नङा आरो जेन बैस बैसागुफोरावथ बेफोरो खाम सिफुं दामनाया सोलिखायो गामि ग्रोम ग्रोम दामनाय नखर नखर थाबायनाय बेफोर थायो बेफोराव जोङो दाबो सोलियो बैसागुफोराव जेन नखर नखर थाबायनानै जेन बि बिदिनो माइरं बिबायनाय आरो बिदिनो सिथाव जानाय आरो लोगोसे ओ बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरो थायो। आरो जों बेफोरखौ सेथियावनो दिननांगौ मानो होनोब्ला बेफोर गैयाबानो जोंनि बरनिया जेबो गैया बे गैयाबानो जोंनि बरद सिनायथि गैया नोंथां
आ दा आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे सोंबावनो जि जोंनि बैसागु जाबोला जेरै फिथा सुमा जायो मा जायो।
औ
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बे फिथा सुमाखौ मोरै बनायो
औ फोरमायनो हागोन जेन फिथा सुमा खौ बनायनायाथ जेन एसांबो गोरा नङा फिथा सुमाखो बनायनो ब्ला जोंहा नांगौ जानाय बेसादखौ आं बुंग्रोनोसै औवाखौ जों नांग्रोगौ जागोन। दायो औवाखौ जोङो नोंथांनि इस्सा बायदि दान्दो जे नोंथाङा बेसेबां गोजौ बनायनो गोसो। बारा एसां गिदिर बनायाबा दसथासो बिदिनो दानदो हासुंखौ। एसे गोलाव गोलाव दानदो। आरो बेखौ मोजाङै सुनानै ओ जेन माइरंखौथ सोना दोनफानाय जायोथ माइरंखौ सोमनानै होनाय जायो आरो बेखौ मोजां सुनानै जोङो औवा हासुङाव सोयो। जों खौ हासुङाव सिङाव सोगोन अब्लानिया बेखौ जोङो सोखांनायनि उनाव दै एसे लुना होगोन जाहाथे बेयो दैजों लोगोसे गोदौनानै मोनफायो। आरो बेदि थाखनखौ थाखन माने जेन बेखौ जों गुदुंखौ होथेनो थाखाय जोङो थालिर बिलाइखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ बे थालिर बिलाइखौ जों होथेसिगोन गुदुङाव होनबानिया जोङो मोनसे थालिर बिफांखौ जोङो दानसनानै बेखौ जेन अर सावनो थाखाय जेन अर सावनो माने साइद साइदआव बेखौ जेन एसे थिखांनानै ओ दोननाय जायो आरो जेराव जोङो बेखौ गेनगोन जे जोंनि मेइन जानाय आदार जेन जों बेखौ बिनि सायाव दोनगोन फिथा सुङाखौ। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो जिगाबजों अरखौ सावनाय जायो मोजाङै सिं सा सावनानै बे जेन ओ फिथा सुङा बे खौ जों मोजां मोनहोनाय जायो आरो बेजों जों फिथा सुङाजोंबो अनेक फिथा सुङाजों जोङो अमा बेदरफोरखौबो जों जानो हायो। आरो बैसागुफोराव जों बेफोरखौनो जानाय जायो फिथा सुङाजों आरो बिदिनो अमा बेदरजों जोङो जायो। नोंथां नंगौ आरजि जि ओ बे समाव नोंथां आ मोनसे प्लास बिदिनो एन्सार होनो हागोन नामा?
औ।
जेन जों जेनेबा बोसोरफ्रोम बैसागुफोरखौथ जों फालिनाय जाखायोथ अब्ला किसुमान ओ जों नुनो मोनो जेन बिदिनो जौफोर लोंनानै गोबां बिदि हारला खालामो एबा गाज्रि गा थ्रि सब्दफोरखौ बाहायो जेन बेफोरखौ जोङो एसे खमायनोब्ला जोङो मा राहा लामाखौ लानो हागोन नोंथां?
बेफोरखौ खमायनोबाथ जेरै जोंहा बैसागुआव बेफोरखौ बनायनाय जायो आ आ जेरै जोङो ओ जुमाइ माइब्रा बेफोरखौ बनायनाय जायो बेफोरो बर'नि बैसागुनि माबाखा थ बेफोरखो बनायनाबो एसां हामा नङा नाथाय मानसिया ओ लिमिटनो-लिमिटनि माबानो रोंनांगौ।
जेन बे बुस्तु लिमिटनि बाहायबानो रावहाबो जेन बिदि खहा जाया। आरो जोङो ग्रोम ग्रोम जों बैसागफोरखौ बैसागुखौ मोजाङै फालिनो हायोना नोंथां।
औ हायो। स नोंथां जाहा टाइमाबो जाबाय थांनोसैना औ दे।